हेल' औ खोनादों आं।
औ नों थांखानादों
औ दायो नोंथाङा फ्रि दङ ना
हदङनोथां
औ आ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदोंमोन हागोननाा नोंथां
औनाव थांनो हागोन
औ जों जोंनि टपिकआ जाबाय दानाय लोंनाय
औ न
औ जों बयबो मिथिखायो जे बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो दा एम्फौ लाथा फिसिनानै ओमफ्राय इन्दि बेफोरबायदिनि मफ्राय खोन्दों बानायनानै गावनो जि दायोमोन जेरै गामसा दखना आर'नाइ फास्रा बेफोरबायदि दा-दानानै गावनो गायोमोन- ओ गानोमोन आथिखाल नोंथांमोननिथिं दख'ना दानाय- खौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नोंथां औ जोंनिथिबो बेे ओ गावनि आखाइजोंनो दानाय लुनाय दासिबो नुनो मोनो जे गोदो गोदाय उम एम्फौ एम्फौ फिसिनानै एम्फौनि इन्दिहि बा इन्दि फास्रा बेफोरबायदि गोबां दानाय लुनाय नुनो मोनोमोन दाबो बेफोरबायदिनो दानाय लुनायखौ नुनो मोनो जेरै दख'ना, गामसा, फास्रा आरो मेख्ला ओ औ मेख्ला बेनिफ्राय ओ दख्ना बेफोरबायदिनो गोबां नुनो मोनो आरोना ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ गोबां ओ खुन्दुं एबा ओ
हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ